हेलौ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ दा जोङो बिब्दिब्ला ओ जोंनि ओ दोरोङारि समनि बर'फोराहाय मा मा मावनानै नखर खुंबोयोमोन माने गोदो गोदायनि आबै आबौआ मोनाहाइ माबोरैहाय नख'र खुङो मोन माबोरैहाय गामिनि ओनसोलखौ सालायोमोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नामा नोंथांजों?
दा
औ नोंथां दा जोंहा आं गिबियावनो बुंग्रोनो सानो दोरोङारि समनि नख'र खुंनाय बा सोलिनाय होननानै बुङोब्लाथ जोंहा जोङो बै अन्थाइ मुगानि समावनो जोंहा जोंनि सुबुंफोरा बा जोंनि बुहुमावनो गासैबो सुबुङानो लायनो जोंहा ओ बान्दोनिफ्रायसो मानसि जानायमोन होननानै जों खोनानो मोनो आरोना नोंथाङाबोथ' बेखौ खोनादों जानांगौ? बावहाय जोंहा गोदो जेबो साननाय हनाय बेफोरखौनो रोङा मोनो जों जेनेबा जुनारफोर बायदिसोमोननो जुनाराबो जोंनि साननाय हनायखौ दिनै बुजिबावो आरो ना अब्लाबो माने जोङो जे आबाद मावनांगौ बा जोंहा ओ दाउ, बोरमा, अमा फिसिनांगौ जोंहा नख'र दानांगौ बेफोरबायदि साननाया जोंनाव गैयामोन आरोना थ जोङो बायदिसिना मुवाफोरखौनो जों जेरै गोदोनि समावहाय आनजाद नायनायजोंसो माने जागायजेनोमोन आरो जेरैहाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला जेब्ला जोङो माबा मोनसे जाथाय जानायनि उनाव सौथुनानैसो जोंहा गियानखौ मोनो होनो नालाय जेरैहाय जों अरखौ गोदोनि समावहाय माने बेदर फिसा बायदिसिनाखौबो जोंहा ओ अरनबारियाव थानानैनो बा गाननाय जोमनायाबो जोंहा दंफांनि ओ दंफांनि बिलाइफोर बिगुरफोर बा जोंहा ओ बायदिसिना ओ जुनारफोरखौ सिखार खालामनानै जानानै बिसां ओ बिसो रनि बिगुरखौनो गाननानै लायोमोन होननानै जों गोदोनि ओ समखौ मोनथिबोयो आरोना दोरोङारि समखौ जेराव जोंहा साननो हनो रोङामोन जा जोङो मानसि हिसाबै थानो रों गाननाय जोमनो रोङामोन। थ बै समाव जोंहा ओ गोथाङैनो जायोमोन होननाय बायदि खोनायो आरोना बेदर फोरखौहाय नाथाय जोंहा अन्थाइ जोंखौ ओ जे आनान गसाया सोरजिदों बेथ' जोंखौ मानसिखौबो सोरजिबाय जुनारखौबो बा जोंहा बायदिसिना मुवाखौबो सोरजिबाय जों बाहायनोसो रोङा खैमोन नालाय बेनिफ्राय जोंहा गिबियावनो लायनो अन्थाइयाबो अन्थाइजों अन्थाइ सौदावनानै ओ जे जोंनि अरनबारिया गासैबो खामलांजोबदोंमोननो बेयावसो जोंहा ओ बेदर फिसा बायदिसिना जिब जुनाराबो बुथार खावथार जाजोबनानै बे मोनबाय खामफ्रामनाय बायदि जा बे बैखो जाफ्लांनानैसो माने बिथांमोना गोथाङैसो जायोमोन बेखौल' जायामोन नाथाय बिथांमोनहा जेबो जानो राहा गैयियाव बैफोरबायदि खामनाय मुवाफोरखौ जादावनानै थाव सिननाय मोनबाय गोथांनिख्रुइ बेयावसो बा बै सोमजिबायबा जोङो संनानै जानोबा खावनानै जानो रोंनाय जालांदों होननाय खोनायो आरो ना। बिदिनो दा जों बुंनो थाङोब्ला बेनि उनावहाय लासै लासैनो जोङो आबादफोरखौबो जोंहा गोदोयो गायनाय बा खोथिया खेबसे फोनानै बेनि उनाव फुफिननानै फिन गायफिननाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनामोन होननानै बुङो आरोना जोंहा मा जोयोमोननो आगोलाव डाइरेक्ट माने फोनासो दोनखायोमोन आरोना माइ बेगरफोर खौहाय बेनिफ्राय औ औ दिनो फोनाय जायोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो। थिग ओ बिब्दिनो दा आङो नोंथांनावबो सोंनो सानो जे जोंहा गोदोनि समावहाय बिब्दिनो मा मा आबादफोरखौ मावजेनोमोन मा मावनानै बा जोंनि नखरफोरा सोलियोमोन एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन नों थां आ गोदोनि समाव जोङो बांसिन बांसिनानो जोङो माइ आबादखौसो नुनो मोनोमोन। माइ आबाद मावनानैनो जायो होन मिथि माइ आबाद बिदिनो जोङो आलु आबाद बे ओ गोदोनि दिनाव मावनानै जाबोखानाय आरो जोङो दाबो नुगासिनो दङखा बेफोरखौ बेनिफ्राय जोङो ओ मैगं जानो थाखाय जोङो
ओ औ नोंथां
औ
हाजो फोरखौ
औ औ
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
हेलौ नोंथां
औ औ खोनादों आङो
हेलौ
खो औ खोनादों नोंथां
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा
औ दासो खोनादों
औ औ आं खोना औ आं खोनादों नोंथांमोनखौ
औ दे नोंथाङानो एसे फोरमायनाहोलाय
औ दा जोङो बिब्दिनो ओ गोदोयो जोंहा थावनि बाहायथियाबो बांद्राय गैयामोन जोंहा बांसिनै जोंहा नखरनि थालिर दंफांफोरखौनो दाननानै बेनिफ्राय जों जे बरफोरा बाहायनाय खारदै होननानै बुङो गुबुन हारिफोराथ' सौदाफोरखौ बाहायनानै जों बे खारदैखौ खारदैखौनो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना आरो बेनिफ्राय जोंहा थावनि बाहायथिया खममोन नालाय बेखायनो जोंहा नाफोर बेदरफोर मोनोब्लाबो जोङो बांद्राय थाव होनानै जानायखौ औ नोंथां खारदैखौनो जानाय नुयोमोन बा जोंहा रु मालायनि नुयोमोन जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जो बे खुमब्राफोरखौहाय रुनानै मैद्रु जायोमोन नाजों ओंबा ना गुरनानै लाबोबाय बे नाखौहाय जोंहा। ग्लब ग्लब गोदौनाय ओंख्रियावसो लुनानै होयोमोन आरो ना फ्रामनायनि जेबो माबा गैयामोन
आगोलो
फै गोबां गोदान मुगायाव सफैबाय गोबां बायदिसिना ओ थावफोर ओंखारबाय जोंहा बेसरजोंल नङा माइरंनिफ्रायबो दिहुननाय आरो बायदिसिना जानाय बायदिसिना रोखोमनि ओंखारबाय आरो ना दाना बिदिनो बाहायग्रा बेनिफ्राय गोदोनि दिनावहाय बिदिनो जोङो नाफोरखौहाय औ
औ
खोनादोंना नोंथाङा
बुं औ खोनादों दे बुंलाय
औ ओ बिदिनो जोङोहाय ओ ओंख्रिफोर खौथ बांसिन रुनानै जानायखौ नुयोमोन होननानै जों आं बुंदों आरो ना नोंथांनि सिङाव
औ औ औ औ
औ नाफोरखौहायबो जोङो बेाय थानाय समावसो लुनानै हरोमोन बिदि होननानै आरो बेनिफ्राय जोंहा नाफोर मोनोब्ला खायसे साराय गुदुङावहाय होनानै बा बेखौ खारदै एसे होनानै एवनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन बिब्दिनो गोदोनि जेब्ला आबाद मावजेनदोंमोन जोंहा दुब्लि फोथाराव बायदिसिना खारथिंनाय मैगं थाइगंफोर बेफोरखौबो ओ जानायखौ जों नुनो मोनोमोन बा जोंहा गोदोनि समाव जेरैहाय आबाद होननानै बुङोब्ला माइखौनो गिबियाव गायजेननायखौ जों नुयोमोन थ बेबायदि माइ गायनायाबो गावजों गाव गामि ओनसोलाव गासैबो हेफाजाब होलायोमोन बे बिनि नआव बेखौ जों सावरि बादालि जानाय बांसिन नुनो मोनोमोन आरोना बेबायदि जोङो रां रुफाजों हाजिरा होननानैसो बुङो बा सानसेनि मावनाय बिदिखौ जों गोदो गासैबो अनज्लायनानै फैनानै मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ना। बिब्दिनो माइल नङा। जोंहा बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो लासै लासै गायनो रोंबोदोंमोन जेरैहाय जोंहा आलुफोरा। जोंनि ओनसोलावहाय जायो। जोंहा बर' सुबुंफोरनि सोरगिदिं ओनसोलानो जाहैबाय हाजोआव हाजोआव खावसे बाहागो आरो हायेनाव खावसे बाहागो। जोंहा हायेन जायगायाव। हायेन जायगायावहाय माइनि आबाद खालामबाय बा फाथोनि आबाद खालामबाय। जों जेरावहाय गोथौ आरो गुबुन जायगा। फोरावहाय जोंहा बिदिनो। ओ गय'फोरनि आबाद बायदिसिना मावनायखौ जों नुनो मोनदों!
औ नंगौ।
औ नंगौ नोंथां बिब्दिनो जोंना। गोदोनिफ्रायनो ओ मा मा मावनानै जाबोनाय होननानै बुङोब्ला लासै लासै जोङो जेरैहाय दाउ अमाफोरखौबो फिसिनो रोंबाय जोङो न'खर ओ न' बां थानो रोंबाय। बे समनिफ्रायनो जोंहा जेन गाननाय जोमनायखौबो लासै लासै रोंबोबाय जेब्ला। समनिफ्राय जोंनियाव लाजिनायफोर हाबदों बा जोंहा ओ। बै दंफांनि बिगुर जिब। बिगुर गाननायनि अनगायै जोंहा सि जोम बुथुमनानै बा जोंनि बर' आइजोफोराहाय बे हाजो हायेनफोर नुनाय बा दंफां लाइफांनि समायना महर मिथिंगानि महर बा जोंहा दाउरायनि महर। बायदिसिनाखौ गाव। गोसोआव खर मेलेमाव सोना लानानै जोंहा बे जोंनि सि सोंनाय आदबखौ ओ सोलोंग्रोबाय ओमफ्राय बे सियावनो जोंहा एर लाखिबाय। बिथांमोना जानो हागौ। लेखा फरा मोना मोनाखैअब्लाबो बिथांमोना बेबायदि आगर एरनाय आदब खायदाफोरखौ गोबांनो मावनायखौ जों नुबोदों बा जोंहा दासान्दि जोंनि हारिमुआवहाय जाफोर आगर आखाइफोर दङ। सैबो जोंहा गोदोनि। आबै आबौ आजौमोनाहाय गोदोनि समनि सिख्लाफोराहाय बा आइजो माहारिया बिथांमोना एरखांनाय लाखिनाय मिथिंगानि महरखौनो थोंजोङै नुनो मोनो जेरैहाय जोंनिया आरो आरनाइ फालियावबो दावराइ आगर बिब्दिनो फारेव मेगन आगरखौ जों नुनो मोनो। गासैबो जोंनि गोदोनि दोरोङारि समनि आबै आबौ आजौ आबौमोननिनो जोंनि बेफोरो ओ बिबान होलांनायबा जोंनि बिहोमा आरोना
औ नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाथ' दा थांबाय दाना जोङो गोदान मुगाजों सोलि जोङो रोंबाय बा जोंहा गोदान मुगायाव ओ गोदान मुगानि गाननाय जोमनाय बा जोंहा जोंनि दखना आरनाइ बायदिसिनाखौबो जोङो ओ गोबां गुबुन गुबुन हादोरफोराव सिनायथि होनो रोंबाय। बिब्दिनो जों हा दायो सोलोंथाइ मोननानै सुबुंफोरा गोबां जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ गोदोनि समाव जोंहा एसे एसे आबाद मावोमोन दायो जोंहा गोबां बुरजा बुरजा आबाद मावनाय बा हाफोर लानानै बायदिसिना आबाद बे आबादनिफ्रायनो जोंहा रां रुफा बुथुमनायखौबो नुनो मोनबाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
सोलिबाय थानायाव नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मा मााबायदि आबादफोर मावोबा मावजायो एसे फोरमायनानै होलाय नोंथाङा?
औ दा दा दा सोलिबाय थानायफोरानो जाबाय ओ बांसिनानो बांसिनखौनो जों माइ आबादखौनो नुग्रोगोन गिबियावनो माइ आबादनिफ्राय जों दा दैज्लां बोथोराव ओ बांसिन थास थास आबाद ओ बा लेस्रा बा भिन्दि बा बानलु बेफोरखौनो नुनाय जायो। आबाद आबादाबो आबादखौबो जोङो दा मोननै बोथोर मावनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर। मेसें बोथोराव जोङो आरो बांसिन बेसर ओ बेसर आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो। बेसर आबाद बा आलु गायनाय, बा फान्थाव गायनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां। दा जोंहा बिदिब्ला समाबो जानानै फैबाय नोंथां बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा आन्थाखौ? औ दे साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।